आरो नोंथां गिबियावनो औ खोनागासिनो नोंथां गिबियावनो नोंथांनो गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलाय खौ जासिहर ग्रोनाय जाबाय नोंथां।
औ नोंथांनिसिमबो आंनिफ्राय गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय नों
अ बिदिब्ला आङो नोंथांजों जोंनि बर'नि माखासे
माखासे जानाय लोंनायनि दोरोङारि आरो माखासे बानायनाय बेफोरनि बारै
खोथा सावरायलायनो सानदोंमोन आङो नोंथां।
सावरायजागोन नोंथां। आंबोथ' बि बियो बेफोरबायदि बाथ्राखौ सावरायनो जोबोद गोसो जायो नोंथां।
अ नोंगौ नामा नोथां?
नोंथाङा मानि सायाव सावरायनो दा ओरैनो?
आङो नोंथांजों सावरायगोन जोंहा ओ दोरोङारिनि बानायनाय जेरै जायखौ बुङो खारदै एबा खारै आ जाय बुस्थुआ जोंहा दोरोङारि जानाय अनला आरो सबाइ बै गैयाब्लानो जोंहा ओंख्रिया जाया बेखौ बोरै बानायो नों
बानायो नोंथांनो फोरमायना होनो सानदोंमोन आं आरो औ फोरमायजागोन दे। औ औ फोरमायदो दे अब्ला।
बिदिब्ला जोंहा खारै एबा खारदै जायखौ बुंनाय जायो आ रो नोंथां बे गैयाब्लानो जोंहा जोंनि दोरोङारि जानाय जायखौ बुंनाय जायो अनला आरो सबाय बियो जोंहा आबुं जाया होननाय खौनो बुंजागोन आरो नोंथां। ओ बे खारदैखौ जोंहा बर' हारिया दिहुनन्नाय जादोंमोन आरो। जेब्ला जोंहा महात्मा गान्धीया मा संख्रिनि थाखाय जोंनि संख्रि जानायनि थाखाय ब्रिटिसफोरजों जुद्ध' एबा दावहा नांदोंमोन आरो नोंथां जेब्ला ब्रिटिशफोरा जोंनि संख्रिनि दामखौ
बारा खालामना होदों
अब्ला जोंना महात्मा गान्धीया बिखौ बिनि बेरेखायै जोंहा मोनसे हानजा सुरनाय जादोंमोन आरो जायखौ बुङो दान्दिमार। बे जोंहा संख्रि जानायखौ बन्द' खालामनो थाखाय जोंहा बर'फ्रा मोनसे जाग्रा गोबाब बुस्थु दिहुननाय जादोंमोन आरो बे बुस्थु खौनो जोंहा दिनै खारै महर मोननाय जादों आरो नोंथां जोंहा संख्रि गैयाब्लाबो माब्लाबा माब्लाबा खारै होबानो गोबाब जायो आरो नोंथां बेबायदिनो जोंहा ओंख्रि संनो हायो आरो आ बेबायदिब्ला नोंथांनो आङो फोरमायना होनोसै जोंहा खारैखौ बोरै बोरै बानायो आरो मा मानिफ्राय मोननाय जायो आरो जोंहा गिबियावनो खारैखौ गोबां रोखोमनिफ्राय मोननाय जायो जेरै थालिर बिफांनिफ्राय मोननाय जायो बेसरनि साबानिफ्राय मोननाय जायो। सबायाइनि साबानिफ्राय मोननाय जायो। आरो मैथ्रु बिफांनिफ्रायबो मोननाय जायो आरो नोंथाङा जिखुनु मोनब्रै बे माबानिफ्राय बिफांनिफ्राय मोननाय जायो आरो गासिनिबो बानायनायानो एखेयानो होनजायो नोंथां बेवहाय जेबो फारागथि गैया अब्ला आङो नोंथांनो फोरमायनो सै मैथ्रु बिफांनिफ्राय बोरै खारै बानायनाय जायो आरो नोंथां ओ बेबायदिनो मैथ्रु बिफांनिफ्राय खारै बानायनोब्ला सिगाङावनो नोंथाङा मैथ्रु बिफांखौ दानफायनानै लादो नोंथां मैथ्रु बोराय बिफांखौ जाय बिफाङा फिथाइ होला नोंथाङा बिफां फिथाइ होग्राखौ दानफायोब्ला नोंथांनि माबाया मा खहा जागोन आरो नोंथां मुलाम्फानिफ्राय नोंथाङा खहासो थांगोन बेबायदिबा नोंथाङा सिगांनो मा खालामदो मैथ्रु बिफांखौ दानफायनानै लादो। मैद्रु बिफांखौ दानफायनानै लाखांनायनि उनाव बे मैथ्रु बिफांखौ फिसा फिसा फिसा गोरलै गोरलै गोरलै गोरलै दानफ्लेनानै लादो आरो नोंथां जाहाथे बियो सावनाय समाव मोजाङै खालामामो आरो बियो फोरानोब्ला थाबैनो रानो आरो नोंथां बेनि थाखायनो जोंहा मैथ्रु बिफांखौ फिसा फिसा
दानफायनानै
जायो आरो बेबायदिनो नोंथाङा सन्दुंआव फोरानदो आरो सान्दुङआव फोरानखांनायनि उनाव
मोजाङै रान जाहाथे मोनसेबो दै थाया बेबायदिनो नोंथाङा मा खालामदो रानखांनायनि उनाव आरामनो बेखौ मोनसे जायगायाव जमा दोनदो आरो
ओ नोंथाङा हायोब्ला बेखौ फाखायाव खालामोब्ला मोजां जायो आरो नों मानो
खालामोब्ला
जेब्ला माबा मा बानायो खारै बानायो
साबसिन जाबावो आरो बेबायदि नोंथाङा थिं सायाव लादो थिं सायाव लानानै नोंथाङा बै दानफ्लेनानै लानाय मैथ्रु बिफांखौ सावनानै होदो आरो। सावनानै हो खांनायनि उनाव बेखौ गासिखौबो हांगार खालामजोबदो आरो मोनसेबो। गथा गथा गथा थाहोनो मोना। बेबायदिनो एखनबा गथा गथा थायो खामजोबा नालाय। बेनि थाखायनो बेखौ संग्राय आरो सान्द्रिनि मददजों। बेखौ सालिदो आरो सालिनानै माखासे बिगाबफोरखौ। गारदो आरो गुन्द्राफोरखौ जमा खालामदो। आ जमा खालामनायनि उनाव जोंहा सानद्रि संग्रायावनो मा खालामदो। आ संग्रायावनो एसे एसे दै होनानै बेखौ। सिग्लिदो आरो गोबाव सम सिग्लियो एबा नाग्लिखांनायनि उनाव आ बेखौ जोंहा गल गल गल गल लादु खालामदों आरो नोंथां। उमह गल गल गल लादु खालामनानै फिसा फिसा फिसा फिसा बेबायदिनो। आ लादु खालामनानै नोंथांङा गल गल गल खालामनानै। सान्दुंआव फिन खेबसे फोरानफिनबावदो आरो। जाहाथे मा जायो गोरा रानथाबनानै थायो आरो नोंथां। आ बेबायदिनो जोंहा मा जायो खारै एबा खारदैखौ मोननाय जायो आरो। नोंथां नाथाय जोंहा बे बेबायदिनो गल गलखौनो जा जाया आरो नोंथां। बेखौमा ओ ओंख्रियाव डा खनसेयैनो डाइरेक्टलि हरा आरो नोंथां। बेखौ मा खालामो नालेंखर खथा एबा बथलफ्राव सोनानैसो दै होनानैसो बैनि रसखौसो ओंख्रियाव हरनाय जायो आरो नोंथां। जोंहा मा खारै गैयाब्लानो मा जायो जोंहा अनला आरो सबाय संनाया आबुं जाया आरो नोंथां ओ आदा खावसा जायो होननानै जों। आ फोथायनाय जायो आरो नोंथां। आ बेबायदिनो जोंहा दोरोंआरि जानायाव। अनला ओंख्रियाव जोंहा हरनाय जायो आरो बेबायदिनो मा टाउन। सहरफ्राव बिसोरो खारदै बानायनो सम मोना आरो जाय मानसिफ्रा। बिसोरहा मा सानफ्रामबोनि जिवआवनो जोबोर बेस्थ' थायो साख्रि-बाख्रि मावनाय। बेयावनो बेनि थाखायनो नोंथांङा बै खारै बानायनानै नोंथांङा टाउन, सहराव फानहैनो हायोब्ला नोंथांङा गोबां मुलाम्फा मोननो हायो आरो नोंथां। नोंङो थरसे खारैनि दामानो जि नैजि थामजि रां लायो आरो नोंथां। आ बेनोसै नोंथां खारैखौ आं बोरै बानायो नोंथांनो फोरमायनाय जाबाय जोआ नोंथांङा नोंथांनि रोंगौथि। थिखौबो फोरमायना होदो नामा?
औ जागोन दे नोंथां ओ नोंथांङा जि फोरमायलांबाय जोबोद। ओ मोजांङैनो फोरमायलांदों जि नोंथांङा बर'नि जि दोरोंङारि जानाय खारैनि बागै ओ ओम ओ। आंबो नोंथांनिसिम ओरैनो जोंङो। उम दोरोंङारि जानाय। जायखिजाया बर'नि जानाय आरो मोनसे जि थास' बिबार। ओ बेफोरखौ जोंङो माबोरै संङनो माजों जायोब्ला गोथाव जायो। बेनि बागै आं नोंथांनो ओ गुसुंङै फोरमायलांसै आरो नोंथां जे जोंहा। थास' बिबारखौ ओ माबोरै संङोबा गोथाव जायो बेफोरनि बागै जोंङो। सरासनस्रायै बुंनो थांङोब्ला जों ओ थास' बिबारबो जोंङो गोबां मुवा बेसाद। जों जानो हायो जोंङो जेरै जोंङो बुंनो हायो अ अमा बेदर ना गोरान ना बा दाउ, बेदर। आरो मैथा बेफोरजों जोंङो जानो हायो आरो थास' बिबारखौ। ओ बिदिनो जोंङो गिबियाव थास' बिबारखौ जानो थाखाय मा खालामग्रोनांगौ। ओ थास' बिबारखौ मोजांङै सायनानै लाग्रोनांगोन ओ एम्फौ- एनला। बायदिसिना उम फोरखौ मोजांङै नायनानै बिखौ मोजांङै ओ जिरनानै बिनि देन्थाखौ गारनांगोन आरो जि थास' बिबारनि गेजेराव मोनसे देन्था थायो बे देन्थाफोरखौ खौ नोंथांङा मोजांङै सायनानै गारनांगोन आरो बेनिफ्राय जेब्ला नोंथाङा सायनानै गारो बेनि उनाव नोंथाङा बे मोजां दैजों सुनानै लादो आरो जाहाथे बेयाव गुबुन हाफोर माबाफोर थाफायि बायदि सुखांनानै लानायनि उनाव नोंथांङा बिनि दैखौ मोजांङै सर' होदो आरो सर' होखांनायनि उनाव नोंथांङा बै थास' बिबार बेखौ माजों जागोन आङो नोंथांनो अमा बेदरजों माबोरै सङो बेखौ फोरमायना होनसै आरो। जोङो थास' बिबारजों अमा संनो थाखाय गिबियाव जोङो मा खालामनांगोन थास' बिबार जेनेबा अमा बेदरखौ जोङो ओ अमाखौ एवथ्रमनानै लाग्रोनांगोन आरो गिबियाव सारायाव थाव होआलासिनो बा थाव होनानैबाबो जायो आरो। बिदिनो जोङो थाव होआलासिनो आं एवनोसै गिबियाव बेखौ आं फोरमायलांनोसै माबोरै आं जायो बिदि दा जेनेबा गिबियाव थाव होआलासिनो आङो अमा बेदरखौ सारायाव एवग्रोबाय एवनायनि उनाव अमा बेदरा ओरैबायदि मेजेम जि थावखौनो नांलाया आरो गावनो थाव बायदि बेसेबा थाव ओंखारखायो। ओ जेब्ला बियो मोजाङै खामफ्राम खामफ्राम जायो अब्ला नोंथाङा बे अमा बेदर एवनाय बे एवनायखौ नों नोंथाङा बोखारदो आरो बोखारनानै ओ जेब्ला बे अमा एवनाय बेयाव गोबां मेजेम जा मा होनो ओ मेजेम जमा जानानै थायो सारायाव बै मेजेमावनो नोंथाङा मा होनो बेखौ ओ जि ओ अमानि मेजेम बैयावनो नोंथाङा थास' ओ जि सायनानै लादोंमोन बेखौ गिबियाव सामब्राम फानलु बै अमानि मेजेमावनो होनानै लादो। होनानै लाखांनायनि उनाव नोंथाङा जि मा होनो बेखौ थास' बिबार सायनानै लानाय बेखौ नोंथाङा ओ सायनानै लानायखौ नोंथाङा बे थाव सामब्राम सेरनाय बानलु सेरनाय बेयाव होसनदो आरो। बेनिफ्राय मोजाङै एरै एरै लादो एरनायनि उनाव नोंथाङा मा खालामनांगोन जेब्ला बेखौ नोंथाङा सं ओ हालदै होनानै मोजाङै खोबनानै लानांगोन आरो खोबनानै लानायनि उनाव नोंथाङा जेब्ला बियो मोजाङै गुरै जायो अब्ला नोंथाङा नोंथाङा बेखौ मोजाङै गेब्लेेजासे मा खालामनांगोन ओ एवनांगोन आरो एवखां नायनि उनाव नोंथाङा बेखौ मोजाङै दोखो दोखो दोखो दानग्लिजोबनांगोन आरो मानोना बेयो साबा थानो मोननाय नङा। साबा थायोब्ला जोंहा जानायाव गोथाव जाया बेखायनो जोङो मा खालामनांगोन बेखौ मोजाङै एफ्ले जोबनांगोन आरो। ओ बेनिफ्राय जेब्ला नोंथाङा बेखौ मोजां एफ्लेयो बेयाव एसे दै होनो नांगोन आरो दै होनानै फिन आरोबाव नोङो बेखौ एफ्लेबावनांगोन आरो मोजाङै एफ्लेनांगोन। बिदिनो जेब्ला बियो मोजाङै गेब्लेयो। गेब्लेखांनायनि उनाव नोंथाङा बेयाव मा सागंबो सानो हागोन आरो। मोजांसिन गेब्लेनायनि थाखाय बेनिफ्राय नोंथाङा बे जे गेब्लेबाय गेब्लेनाय समाव समाव नोंथाङा जि जोङो अमा एवनानै लादोंमोन बै अमा एवनानै लानायखौ नोंथाङा जि थास' बिबार बेयाव होसन्नानै होनो नांगोन आरो। होसननानै होखांनायनि उनाव नोंथाङाबो ओरैनो नैजि मिनिटसो मोजाङै गोदौहोनो नांगोन आरो। जाहाथे बे जि अमानि मेजेम बेयो थास' बिबारजों मोजाङै गोरोबलायो आरो मिलायफ्लेलांयो। बिदिनो मोजाङै जोङो जालांनो हागोन आरो। थास' बिबार आरो अमा ओंख्रिखौ बेनिफ्राय थाव सिननायनि जोङो मा दुन्दियाफोर, बा गंगार दुन्दियाफोर होनो हायो आरो मोदोम मोदोमनायनि थाखाय। ‌ ओ बिदिनो जोङो। ओ गुबुन गुबुन जायगायाव गुबुन गुबुन रोखोमै। एवनानै जानायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां। ओ जोङो बुंनो थाङोब्ला थास' बिबारजों जि अमा बियो जोबोद गोथाव जायो आरो। ओ जों अमानि अनगायैबो दाउफोरजोंबो। ओ जोङो नाफोरजोंबो ओ एव ओ मा होनो बेखौ थास' बिबारखौ जोङो जानो हायो आरो। ओ बेनिफ्राय ना गोरान ओ ना गोरानजोंबो जोङो ओ थास' बिबार बे। बेखौ जानो हायो आरो नोंथां। आरो जोंहा दङ मैथा ओ मैथाजोंबो जोङो जानो हायो आरो। ओ बिदिनो जोङो गुबुन गुबुन जायगायाव गुबुन गुबुन रोखोमै जोङो। ओ जानायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां ओ। जोङो जे थास' बिबार बेखौ जोङो ओ खानानै फाननाय बेफोरखौ जोङो। ओ बायनानैबो जानो हायो आरो जोङो निजा खानानैबो जानो हायो आरो नोंथां। ओ बिदिनो ओ जोङो गुबुन गुबुन जायगायाव गुबुन गुबुन रोखोमै ओ जोङो। ओ जानायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां आंनि बुंनांगौआ बेखि गरमानोसै आरो नोंथां।